हेल' औ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ
अ नोंथाङा एसे गोसायै रायज्लायनो हाबावगोन नामा? बारा मोजां खोनाफैयाखै माने।
खोनादोंना नोंथां?
स स मारदोंं।
औ। खोनादों।
औ औ खोनादों खोनानाया ओमफ्राय फिसा फिसा खोनादों आरो एसे गोसा रायज्लायबा मोजां जागौमोन।
औ औ जागोन।
औ हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जोङो। टेक्नल'जिनि ओ सायाव ओ दसे सावरायनोसै नङा होमबा।
औ।
ओ। अब्ला नोंथाङा ओ दा जिथु ओ जुगावहाय बांसिनानो टेकनल जि नङा होमबा? बे टेकनलजिनि ओ सायावहाय नोंथाङा मा मा बुस्थुखौ मिथियो ओ मा मा ओ मिथियो बेफो फोरनि बागै एसे ओ बेंकफोरना एबा खोन्थाना होनो हागोन ना?
औ होगोन ओ जेरैहाय ओ दै टेक्न'ल'जि होनबा दानि जुगानो टेक्न'ल'जिजोंनो ओ सोलिगासिनो होननाय बायदिनो जेरैबायदि गोबां खामानि फोरावनो जोङो टेकनलजि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि। जोङो ओ आबाद मावनायनिफ्रायनो जागाय जागायनो हायो।
नोंथाङा एसे गोसा रायलायबावनो हागोन नामा?
औ गोस आं माने गोसा
आङो एकदमबारे जेने थेने रोमै रोमै खोनाबाय दं आरो माने ओ बुजिनो हाया हाया जादों आरो खोथाफोरखो।
औ दायो खोनादोंना नोंथां‌?
खोनाबाय।
औ आ माने टेक्न'ल'जि जेरैहाय जोङो। ओ आबाद मावनायनिफ्रायनो हमनो हायो जेरैहाय ओ गोदो जेरै ओ मोसौफोरजों हाल एवनाय जायोमोन नाथाय दानि ओ मुगाय याव माने ओ बेबाय दि ट्रेक्टर फोरबायदि जों माने ओ जोङो ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो माइ गायनायनि बेलायावबो। जेरैबायदि टेक्नलजि बाहायनानैनो बेब बेफोर टेकन'ल'जि जों बाहायनाय मुवाफोरजोंनो जोङो माइ गायनायफोरखौबो जोंनो नुनो मोनो। आरो न'आवबो जेरैबायदि जोङो ओ बे बिगियानारि आयदाजोंनो जोङो जेरैहाय फेन फेनफोरखौबो जों बाहायनो हादों आरो मल दै गैयि जायगाफोरावबो जेरैहाय दैफोरखौ बाहायनो हायो जेरै मटर। फोरनि हेफाजाबै जोङो गोबां बिबांनि ओ मेसिनफोरखौ ओ होनानै जोङो बेनि ओमफ्राय दैफोरखौ बेबो माने दैफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद मावनो हा हादों नङा होनबा?
आरो बेबायदिनो आरो गोबां ओ दंबावो। जेरैहाय जोङो ओ न'आवबो जोङो ओ गोदो जेरैहाय। ओ जोङो ओ बायदिसिना थुरसि लथाफोरखौ जोङो आखाइजों सोनाय जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव बेफोरखौबो थेक न'लजि बाहायनानैबो जों सोनो हायो आरो ओ माने फे एम सुइस। मोनसे ओ थुबानो माने बियो। गावबा गाव जाबाय थायो बेबायदि जोङो आ दानि मुगायाव जोङो नोनो मोनो आरो हा थिखाल मुगायाव नङा होनबा? औ। होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबाथाय मोजां साबसिन जागोमोन होनना सानो नोंथाङा एसे।
ओम आंनि मिथिनायाव आं खोनथासै आरो आंनि मिथिनायखो। ओ दानि मुगाया। थ जेरैहाय नों बुंदों ओ गासिबो ओ बुस्थुफ्रानो टेकन'ल जिनि ओ-ओ हिसाबै जा जोब्बाय होननानै। ओ थारैनो ओ दानि जुगावहाय
औ, औ। औ। औ नोंथां।
मेलेमजिबि
औ।
न'लजि जाहैजो बाय नङा होमबा हक गारियानो हक ओ बे आखालि सोलिनो हमबाय जियानो नों बुंदों बिदि आजिखालि ओ-ओ। जाय दै गैयि जायगायावबो ओ दै आजिखालि जेगु सलार हि साबै आजिखालि ओंखारबाय निजेनो सान्दुं मोनबा निजेनो दै। बेफोरबायदि मोनसे जोंनियावहाय गोबां रोखोम आजिखालि टे न'लजि जुगावहाय जों नुबोनो मोनबाय। ओ दायो ओ बैफोर बुस्थुफोरनि थाखाय ओ जायखुनु दा जि टेक्न'लजि ओंखारदोंना। अब्ला ओ नोंथाङाहाय बैफोर बागैहाय ओ जेनेबा। माबायदि जादों जोंनि ओ जिहेथु एरियायाव टेक्न'लजि ओंखारनानै मो जां जादोंना गाज्रि जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?